हेलौ
हेल' खोनायाखै खोनायाखै ए। फिसासा खोनालायबायलै माबोरैबा।
नोंनिखौ फिसा खोनाबाय एकदम।
आंनिखौबो फिसा खोनाहैदों नामा?
औ
ए ओमफ्राय आं मोनसे खोथानि बारैसो सोंनो नागिरदोंमोन आंथ' ओरै माबायावसो थाहैनो दस्रा जायगायावसो थानाय जायो नालाय बड'लेण्डनि बड'लेण्डनि टुरिजिमनि बारै एसे मिथिनो लुुबैदों आरो बेखौ एसे फोरमायनानै होब्लानो जाबाय।
औ औ बड'लेण्डनि टुरिजिम माने बेरायनो फैगोन नामा ना?
औ जेन'बा आं ओरैबायदि खोनादों आरो जायगाफोरखौहाय सरलपारा दंनो रायमना नेसनेल पार्कनो मानास नेसनेल पार्कनो बिसोरखौ खोनादों आरो दा माबायदि माबायदि एसे इनफरमेसन लानो होननानै सोंहरनाय जादों आरो।
औ औ ओ सिगाङाव फैफेरबायमोन नामा ना ओरैनो खोनादोंल'?
फैफेरनायथ' जायाखै जेन'बा आं खोना दोंल' आरो ओरैनो बिदिनो ससियेल मि डियानि भिडिअसनि गेजेरजों मिथिनाय जादों आरो।
औ औ जेन'बा दा फैनायनिफोर प्लान खालामदों नामा लासैनो ना ओरैनो
औ आं दा ओरै बे फुरा बड'लेण्डनि माखासे बिदिनो नेस नेल पार्कसफोराव थांनो गोसो जादों आरो। जेनेबा बै रायम'ना फोरा माबादि बेनि एसे खोन्थादो नामा रायम'नानि बारै
रायम'ना होनबाथ' बेयाव खिन्थानांगौ माने बेयावथ' माबा जाहैबाय बेयाव रायम'नाया जाहैबाय मा होनो बेखौहाय गल्डेन लांगुरनि थाखाय फेमास मेनलि।
औ
ओमफायहाय बै जमदुवार मोनसे जे दन्दर बायदि दं बेखौबो खोनादों जानो हांगौ बेनि थाखायबो बहुद फेमास बियो आरो बेनि अनगायैबोथ' गोबां जिब जुनारफोरा बेयाव दङ आबादनिफ्राय ओरै मोसा मैदेर दावउरायाइनिफ्राय लानानै गोबां रोखोमनि दाउसिन आरो गोबां रोखोमनि सिखिरिफोर दङ
औ
दा बेफोरबायदिनो बे जायगायाव फैयोब्ला थ' दाथ' प्राकनि खाथि खाथियावबो बहुद माने गोबां मोजां मोजां रेजर्टफोर खुलिबाय आरो थानायफोरनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया। दा ओरै खाथि खा थिआव अवाटार पार्कफोरबो बानायदों आरो दा मे माखासे आउटदर एन्टारटेनमेन्ट माबाफोरनि थाखाय
ओमफाय बेनिफ्राय बे गान्दाफोरखौलाय नुगोनना नुवा बेयावहाय गान्दाफोरखौ नुयो होनाय खोनादोंमोन माथो
गान्दाफोरखौथ' माने पार्कआ दासिमबो माबा दिडक्लार जानायनिफ्राय एसे बारा गोबाव जायाखै नालाय माने बै जिब जुनारफोरहा बै सिगांनि मोनसे ओ बै मैहुर खालामग्रा फोरजों जे मोनसे होसोजानाय बा मैहुर खालामोमोन जे
औ
दा मानसि हाबोब्ला माने बिसोर मोखाङाव नुजाफैया आरो मानसि हाबोब्ला बि सोरो माबायावसो थाङो आरो ज' गान्दाफोरखौ नुनाया बहुद खम जायो आरो
जिखुनु जिखुनु दंनायाथ' दंङ ओमफ्राय बेनिफ्राय बे जेनेबा रायमनानि सिङाव हाबलांनायावहाय
औ।
माबाफोर ओ बे जायगानि बा फरेस्ट दिडिपार्टमेन्टनि माबाफोर थुरेजोमनि थाखाय साफ फारि खालामनायनि बेब'स्थाफोर दं नामा ओमफाय दङब्ला बेनि पे केसफोरा माबायदि जायो आरो बेयाव थानाय बेफोरो माबादि जागोन एसे
औ आरो बेयावथ' औ रायमनायाव दा फुल प्लेजेट माबायावहाय ओ टेक्सि सारभि माबा मोनो आरो जेन'बा टेक्सिथ' होनला बेखौ साफारि पेकेज थायो आरो
औ
औ बिसोरना मोननै मोनथाम जायगाजों हाबग्रा माबा दं आरो जेन'बा बेयो नों गासैबो पार्कखौनो माबा कभार खालामनो लुबैदोंबा बेनि थाखाय आलदा मोनसे पेकेज थागोन। बा अबेबासिमल' थांनानै माबासिम फैनोबा बेनि थाखाय आलदा आलदा पेकेज दं आरो ओमफ्राय खायसे जेनेबा नों गासिबो पार्कआवनो गिदिंजोबनोबा सानसेयाव हाया खोमा आम बांद्राय मोजाङै मिथिला
औ बेनिफ्राय जु-जुदि गाव गावबा गाव पार्सनेल गारि लांनोब्ला बेवहाय माबा मोनसे फि होनानै हाबनो हागोन ना, बिनि बारै एलाव दंना गैया?
ओहो ओह बिदि पार्सनेल गारिखौथ' बै पार्क दिडिक्लार जानायनि उननिफ्राय बिदि पार सनेल गारिखौ सोंनो होआ आरो। बिसिनाव माने साफारिखौल' सोनो हायो गावसोरनि बे पारमिटेड बेयावबो गावसोरनि गार्ड थाफायो।
सासे गार्ड थाफागोन आरो, ओमफ्राय बेनि उनाव ओरै टुरिस्ट ओ गाइडबो थाफागोन आरो सासे।
ओरैनो बे सा फारिया बेसेबांसो थांगोनबादि?
साफारियाव आं मिथिनाय बायदिब्ला बे मोनसे बिसोरनाव मोनथाम रेन्ज दङ' नालाय मिडल रेन्ज, इस्टार्न रेन्ज आरो वस टार्न रेन्ज बिदि बा मोनसे नाम दं आरो बिसिरनि रेन्जनि आं बेखौ गोसोआव गैला। दा नों ओ मिनिमाम बिसोरनि साफारिनि फिया बिदिनो ब्रै रोजासो थाङो खोमा। औ बे गारि मोनसेयाव औ। गारि मोनसेआव बिदिनो सयजनसो मानसि थांनो हानाय आरो। टुरिस्टफोरा थांनो हानाय।
बिदिब्ला सयजनसो सयजनसो थाङोब्ला कारेक्ट खालामलायोब्ला बाजेटआ बारा थांनाय नङा आरो।
औ औ बारा थाङा थाङा।
औ ओमफ्राय बेथ' रायमनानि जाबाय, दानिया
औ।
ओरै बे सरलपाराथिं थांनाया सरलपारायावहाय माबोरै माबोरै थांनांगौ गावबा गाव पार्सनेल गारि थांजागोन ना माबा मोनसे खालामनांगौ?
सरलपारायाव थाङोबाथ' औ गावबा गाव पा-पार्सनेल गारिजों थांनो हायो। ओमफ्राय बेथ' जेन'बा नों मेइेन ओ माहोनो क'क्राझार टाउननिफ्राय थाङोबाथ' जुदि नों गोजाननिफ्राय फैगोन, जिहेथु क'क्राझार टाउनावनो जेनेबा नों गारि रिजार्भ लानानै थांनो हागोन आरो। बेनिफ्रायथ' बारा गोजानबो होनजाला एराउन्ड द'जि किल'मिटारसो जागोन आरो क'क क्राझार टाउननिफ्राय द'जि द'जिबा
ओमफ्राय दाथ' लामाफोराबो साबसिन बानायगासिनो दंमोन, दासिमहालागै एसे बे मोजांसिनानो जाबाय खोमा। बेयावथ' ओरैनो बिदि रेस्ट्रिकसन गैया, लामाफोरावल' जेन'बा जौ फोर लोंना सालायनो मोना माया ओरै जों ओ नेसनेल पार्कनि गेजेरजों जाना थाङो नालाय बेयावबो। बे जे सिख्ना जोहोलाव नेसनेल पार्क होनदों बेखौ नोंथाङा खोनादों ना मादोंमोन सिगाङाव?
औ खोनादों बेखौ बेवहाय माने गोबां मा-माने मोजां मोजां स समायना सिख्रिनि थाखाय फेमास होननानै बे जायगाखौ खोनानाय जादों आरो ओमफ्राय बिदिनो माखासे दस्रा जायगानि प्रफेसनेल मा माहोनो वाइल्ड लाइफ फट'ग्राफारफोराबो फैनानै खेबफैयो। माने बेफोरबायदि खोनादों आरो ओमफ्राय ओरैनो मैदेरफोरखौथ' लामायावनो नुलांजोबखायो होननाय। खोनादों आरो मैदेरफ्रा ओमफ्राय जेनेबा बे मैदेर मोख्रा
औ।
बेफोरखौ माने एभेलेबेल होननानै बुंदों आरो।
औ औ।
बाखिखौ मोनथिला आरो बे।
बाखि सिखिरिनि थाखायबो बुहुत माबा आरो बे जायगाया। सरलपाराखौ बुंनो थांब्लाथ' बेयावथ' इसेबां बांद्राय रेस्ट्रिकसन गैया। जेनबा बेयाव हाबनायावल' मोनसे फि लायो आरो बिसोरनि मिनिमाम गारि लायै गारि। जेन'बा थामजौसो लायो नामा बिसोरो।
औ बेनिफ्राय ओरै बे जेनाखि मेन प्लेस सलपारा। बेवहाय ओरै भुटान बरडार जायो नामा जेनेबा।
औ जों बेजोंबो माने भुटाननि मोनसे फिसा टाउनाव हाबहैनो हायो आरो सरलपारा जानानै।
ओरैनो बे टाउनखौ मा होनो?
टाउननि नामखौ आंबो गोसोआव गैला जायखिया माबानो हायो आरो बेयाव हाबनो थां भटार कार्ड नांगौ जागोन आरो।
औ
बिसोरो नोंनो ओरै ओ मा होनगोन नैजिब्रै घन्टानि थाखाय मोनसे फास्ट ओ मोनसे आइ कार्ड बादि हरगोन आरो गावसोरनिफ्राय।
नोंनि भटारखौ लाखिनानै। ओमफ्राय बेनिफ्राय गिदिंबोफिननायाव नों बेखौ लाना फैनांगोन आरो।
बिनिफ्राय ओमफ्राय ओरैहाय जे ओरै। बावखुंग्रि बावखुंग्रि होननायबो खोना खोनाबाय थादों।
औ औ बै जे बावखुंग्रियाव जे बे बैसागु टाइमाव।
जाबाय थादों आरो दा बेयाव एस्टिमेटेड। बिसिबां मानसि जायो ओरैनो बेयाव थांनायफ्राव?
बैसागु बे बावखुंग्रियावथ' ओरैनो बिदि बैसागु सिजेन नङाबा बिदि गाखोनायनि माबाथ' गैया थाङो ओमफ्राय मोनसे ओरै जोंना पेराग्लायदिं स्पट दं बे बावखुंग्रिनि सेरावनो मोनसे ओ दांगदुफुर होननाय मोनसे हाजो थिखिनि दं।
औ।
बेयावहाय पेराग्लायदिं माबायो आरो सोलिबाय थायो।
ओमफ्राय। बे दांदुफुरावहाय मोनसे स्ट'रि खोनाबावदोंमोन आं गोदोहाय बे बर' बर'नि बिजाबफ्राव मोनो जे सानदो बावदियाया बेयावनो थानानै सेरजा दामोमोन होननाय खोनादों बे माबायदि सैथो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेखौ सल'फोरनिफ्राय बा बिजाबफोराव लिरनायफ्राव खोनानाय बायदिब्ला आंबोथ' बिदिनो खोनादों दा नंथाइ नंथाया बेखौ नाथाय बेखौ बुंनो हानाया आंनि थाखाय माबा नंला आरो बेयो।
औ ओनफ्राय जेनबा बिखौ एसे जेनबा आरो माखासे अबेहाय दंबावो जेनेबा जों बे जेनेबा बि टि सि एरियायावहाय बेरायथावथाव जायगा। बहाय बहाय दंबावोसो खोन्थानो हागोन नामा जायगानि नामखौल' जेनेबा।
ओरै बे दांदुफुर माबा। बावखुंग्रि एरियायावनो थाबावबाय ओरै दिप्लइ बिलबो ओफाय ओरै दिरि बिलोबो थाबाय। आरो
औ
क'क्राझार टाउन खाथियाव होनोबा बै गौरां पार्क बेफोरबो फेमास। बयजोंबो मिथिजानाय आरो सिगांनिफ्राय। दा ओरै क'क्राझार थाराव होनोबा औ। क'क्राझार थाराव राव होनोबा नों ओरै बि टिसि सेक्रेटारियेट बेफोरावबो बेरायनो हागोन
औ अब्ला बिदिनो मालाबा थांनाय जागोन ओ,
औ औ
उनाव खबर लाफिनगोन आं नोंनावनो। बिदिब्ला थाथ'दो औ दे।
दे